औ औ नोंथां
उम ओ सानजौफुनि गोजोना हामलाय नायखौ जासि ग्रोबाय नोंथां
औ नोंनिसिमबो जासि हरनाय थाबाय सानजौ फुनि गोजोन हामलायनाय
अ औ औ नोंथां आं
खौरां लानानै हरदोंमोन नामा
औ नोंथां औ नोंथां औ ओ आंनि कल हर नायनि आन्दोआव मोनसे सोंथि बायदि बा जोंनि गियान फोरमायलायनायनि मोनसे ओ मा होनो बेखौ खाबु बिनि थाखाय खाब औ माने जोङो माने जों गियानखौ रानलायगोन आरो जेन'बा जों ओ मानि सायाव रायलायनो होन होनोबा बै जे गोदोहाय बा दासिमबो ओ जोंनि बर'फोरा बा गोबां हारिनि सुबुंफ्रानो ओ मैगं थाइगं आबाद मावो जो बै ओ न' बां ओ न'नि बारि खनाफ्राव गावबा गाव गायना लायो ओ बेफोरनि जेन'बा मा गोदो जोंनि बर' ओ बिमाफोरा बर' बिफाफोराबा आजि आजौआ माबायदि रोखोमाव बे आबादफोरखौ मैगं थाइगंफोरखौ मावोमोन बा फिथाइ सामथफोरखौ मारै जों गोजौ खांहोनो बा मैगं ओ माबानिफाय ओ एम्फौ सुनायनिफ्राय जों बोरै बासायनो ओ बेफोरखौ माब्रै खालामोमोन उम नोंथाङा बेफोरनि बागै मिथियो जानो हागौ बे खायनो आङो नोंथांनिफ्राय ओ फंनैसोबाबो ओ दिनै गियान आरजिनो सानदों आरो नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन निस्सय हागोन जो
फोरमायदो नोंथां जेन'बा मैगं थाइगंनि फिथाइ सामथाय थाइनायनि बागैनो फोरमायदो नोंथां गायजेननायनि बाय ओ जागोन नोंथां दे औ
औ औ औ औ औ खोनासंनानै लादो नोंथाङाबो औे उम जे ओरैनो थो जोङो बिफांखौ गायनाया गायो बारि बागानाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौमोनहा मोनसे नेम बायदि एबा फोथायनानै लानाय दंमोन आ गोदो गोदाय जेनेबा ओम ओ बिफां फुलिखौ गायबाय जोङो गायनायनि उनाव जिखुनु बिफां लाव बिफां आनो जा जोगोनार बिफाङानो जा एबा माबा मोनसे खुमब्रा बिफाङानो जा ना औ अ जों बेखौ गायनानै लाग्रोबाय जों गिबियावनो गोबोरखि हासार होनानै बेखौ मोजां गायबाय जेनेबा मोजां जानायनि सा- साइस्थ' जानायनि सेहेरा गोनां जानायनि फिफाङा
औ नोंथां औ
ओम ओमफ्राय बेनिफाय जोङो गिबियाव गाय लायबाय बिनि उनाव जोङो बिफांनि फुलिखौ देरनायखौ जोङो दसे नेबाय नेनायनि उनाव फुलि जाहोखांबा रज'खांबोबा बियो जेनेबा जोङो बेयाव बैसां होनाय मानलायोथ' जोगोनाराथ' लावफ्रा मानलायोना औ बे मानला मायाव बैसां होनो थाखाय जोङो ओ औवा औवानि बैसां होबाय जों जेनेबा लायनानै आरामनो खानानै होबाय ए खानानै होफानानै जेब्ला देरो अब्ला ओम मा होनो मोजां फिथाइ एबा साइस्थ' गोनां खालामनो थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो बेयाव फिफां थाहैनो थाखाय मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय एबा फोथायनानै लानाय दङ जेनेबा बेयाव जोङो सेन्देल बै सेन्देलजों गान खोन्दाया
औ नोंथां बे जों सेन्देल जेन'बा ओ हावै सेन्देलानो जा नोंथां
औ औ हावै सेेनन्देल जों गाननाया बे बेखौ जेनेबा फिथाइ बरहा थायनो थाखाय मा खालामनाय जायो बेखौ लाव लाव एबा जोगोनारफोरनि माबायाव बैसाङाव आलायनानै दोनो एबा सैनानै दोनो ना ओम खिथायो औ औ आलायनानैबो औ आलायनानैबो दोननो हायो नों खानानैबो दोननो हायो बे ओमफाय बेनि उनाव जोङो फिथाइआथ' मोजां बिबार बारबोबाय दानिया
अ नोंथां औ
औ बिफां फिथाइ थायहां थायहां जाबाय नै दानिया मोनसे दंबावो मा होनो बेयाव मानसिफोरनि खुगा नांलांनाय
खुगा नांनाय बा नोजोर नांनाय औ औ सोरबा सोरबाथ' सोरनाबा औ आं होननि नोंथां जेनेबा सोरबा सोरबा जेनेबा मै आयौ मैगंआ मोजां जा हाब बिना फिथाइआ बिराद थायबाय बिदि होनोना नोंथां औ औ बिनिबो माबा मोनसे माबा दं नामा नोंथां
औ दङ दङ थां दं राहा लामायाथ' थानायानो थागोन औ गोदोनि हेनालाय औ बेयाव माने बिसोरो औ फोथायनाय औ उम बिसोरो माने उम मानसिफोरनि खुगान खुगानिफ्राय बारग'होनो थाखाय जेनेबा बिसोरो मा होनो बे हासिब मुथाया हासिब सिबखोन्दा थायोना न'फोरावथ' बे हासिब मुथा सिबखोन्दा औ मानसिफोरनि खुगानिफाय बास सायनो थाखाय मा खालामनाय जायो बेयाव जोङो सेन्देल जेरै आलायनाय बायदि बेखौबो जोङो गारखोना दोनबानो जाबाय आरोना अ औ औ माने सोरबा सोरबा दाउखिबाद नाङो मा नाङो होननानै बुङो ना हारा हासिबजों फैयबा मानसि फोरखौ बेफोरो फोथायनाय ना गोदोनि फोदायबोनाय औ बेबायदिनो मानसिफोरनि खुगा नांनाया खारहोनो थाखाय एबा फिथाया मोजां जानो थाखाय मोजां थायनो थाखाय जों हासि दिबाव गाखोनानै दोननाय जायोबा खानानै दोननोन हायो आरोना याव औ औ बे समाव फिथाइ थाइ बाबाय
उम
बिनिफ्राय जोङो बिबाराव एम्फौ नाङोब्ला एबा एम्फौ जानो नागिरबा फिथाइफ्रा फिथाइफ्राव बेयाव मा खालामो बै जों दालाय जोंनि सालायनाय जों सालायखोन्दा टायार दंना साइकेल टायेरा औ औ औ औ बे साइकेल टायारखौबो जोङो मा होनो माबानानै होनांगौनो मा होनो बेयाव सावनानैबो जोङो दोननो हायो आरोना रैनो उखुन्दै खारनो थाखाय उखुन्दै जों बैयो एम्फौफ्रा खारनो था बाय जोङो बेयाव दसे दसे सोमनानै होनो हायो औ बेयो साइकेल टाइयार नङाबा स्रि दङ सिस्रिखौ जों फाननानै सावनानै बेयाव दसे ओरैनो राउन्ड गिदिंनांगौ आरो ना बै एम्फौआ खारनो था फ्राय
उम उम
खारखां खारखां खारबासो बैयो फिथाइफ्राबो मोजां जागोन ना बिबारफ्राबो मोजां थफि बोगोन औ
उम उम उम उम अब्ला नोंथां बे साइकेल टायारनि मोनामनायजों माने एम्फौफ्रा खारगोन आरो ना नोंथां ना
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
जायोना सानाव खाला ओ मोनायाव खालामबा मोजां जायो नोंथां
अ अ बेखौ जोङो सान माबासोयाव जोङो जेनेबा ओ सान्दुं गोसायावथ' माबायो नालाय एसे मा होनो बैयो बेरे एम्फौ एरिफ्रा बांसिन जायोना सानाव बे जे बेखौ जोङो फुङावनो सावनानै दोन मोजां जागोन आरोना फुङाव जेनेबा दसे सावबाय नांगौबा बेलासियाव मोनानि थाखाय बेलासि उम ओरैनो उखुन्दैखौल' उम मा मानायनि थाखाय खारनायनि थाखाय ओरैनो सोरबा सोरबा सावला बायगोन ना सा टा टायार सावना होनांगौ नोलै साइकेल लुन लुन सावना होबा जों मालाय फिथाइ मोनो ना औ औ अ दानि दाथ नायना सानै मोनो जोङो गोदोनि मुगाजों दानि मुगाजों बिराद सोलायनाय नुनो मोनबायना नोंथां
ओ नोंथां र' नोंथां आं मोनसे आं खोनानाय बायदि माने आं मिथिनायाव आरोना नोंथां जेन'बा बे फिथाइफ्राथ' जेन'बा थायनैसो आरोना थाहैनो थाखाय मा खालामबावनाय जायोमोन नोंथां आं मिथिनाय आरोना बे नोंथां ओ माने बे जों बेदर गोद दाग्रा दे गनद्राय थायोना
औ औ औ औ
बेखौ माने गोजौआव खाना होनांगौनो गेजेराव
औ औ औ औ बेखौबो खानना होनांगौ औ औ नोंगौ नंगौ
फिथाइफ्रा एकदमबारे बे बन बायदि बिदि लाथुम लुथुम लाथुम लुथुम बिराद बुरजा थायो आं बिदि खोनादों आरो ना नोंथां
औ औ नंगौ औ नंगौ सैथो माने बेखौबो आलायनानै दोननो हायो जोङो फोरखौबोसो सलायनानै दोननो हायो आरोना औ बेनो ओमफ्रायो दानि मुगायावाथ' दानि औ औ औ बे बे दानि मुगानि थ' जोङो रुजुनानै नायोबाथ' दा गोरलैनिफ्रायनो जोङो गायजेननायनिफ्रायनो मुलि होनांगौ जायोना मोजां जानायनि हासार होबाय आरो बिनि उनाव बिफां मोजां जानायनि मुलि होबाय भिटामिनफोर नङाबा बिनि उनाव ओ लावनायनि स्प्रे होबाय दाथ' मुलिनि जुग नालाय एसे सि फैहोब्लानो मोजां जायो आरो फ्राबो बानो हाला बिबाराव बिबार थफिनाय लोगो लोगोन बाव मोनसे स्प्रे होबाय बाव मोजां जालायबाय एम्फौ बाइकनि मोनसे स्प्रे होबाय बाव मोजां जाबाय फिथाइ थायनायाव नै फिथाइ थायनायनि सम जाबाय फिथाइ थाइनायाव आरो होबावबाय बेबायदिनो होयै होयै माने मोजां स्लिम एकदम बेयाव मोनसेबो दागबो नुनाय नङा एम्फौनि सिलौ सुनायबो नङा नाय नङा आरोना बेयाव दानि मुगानिया एखदम मोजां मोजां नायबानो मेगनाव नां खागोन आरना बियो बे फिथाइहा बे माजों जानाय होनबा जों मुलिजों जानाय आरोना बेयो
औ औ जायनि जाहोनाव नोंथां औ आं दैे मा जादों जेनबा जायनि जाहोनाव दा नुनो मोनो आरो ना आंबो हमनो हाबाय नोंथां नोंनि बुंनायाव गोदोनि सुबुंफ्रा मानि थाखाय बोलोगोरा थाग्रा माइ बजा एखदमबारे सइथा सादथा ओरै फारसेआवनो बाननो हायोमोन बे समाव जाहैबाय बिथांमोना हासारनि मैगं जायोमोन आ नोंथां ओमफाय दानिया अ साइनटिफिक जायखौ जोङो ओ साइनटिफिक जायखौ जोङो बर'आव मा होनो रासायनारि बा बिगियानारि हासार उम उम उम बे हासारखौ बानायनायखाय माने मैगं थाइगं आवबो बै मुलि आरो उम जेनबा नोङो एकजाम ओ जेनेबा नोङो उदा मानिबा ओ माबायाव माबाखौनो लादो थाइबें फिथाइ जेनबा थाइबें फिथायाथ' जोंना बिसोर थ' बेयाव एम्फौ जानो हायिनि सलु सुनो हायिनि
औ औ औ सिफ्रे सारो औ नोंथां नोंगौ
फिथायावनो हाबथारबाय होनबा थ' बे फिथाइ सिङावनो हाबगोन ना नोंथां
औ हाबो हाबो नोंथां बे निसय हाबगोन औ जों मिथिखाबाय दाथ' एकदम बेमार आजारनि माबा एसे प्रब्लेमा जायो आरो गोदोनियानो मोजांमोन बोरैबास सानना नायोबा ना
होमबाथ' जोङो नोंथां ओ बे सुप्रे सारनाय आरिफोरखौ जोङो रासायनारि हासार बाहायनायफोरखौ जोङो दोनथ'नाया मोजां ना नोंथां
औ औ नंगौ गोदोनियावनो मोजां औ गोदोनियाव जोङो हासार बाहायनाय गोदोनि आदबजों मावनानै जानायानो मोजां एसे एनै सिलु सुनाया थागोन जेनेबा जों बेखौथ' जों जेबो खालामनो हाया जों होमबाबबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गाज्रि नङा
नङा नोंथां बेफोर भग'बाननि भग'बाननि सोरजिनाय गासिबो एम्फौ एनला जिब जुनार जों गासिबो ना बिसोर
औ इसोरा ओम ओम इसोरा सोरजिखानाय सोरजिनानै हरखानाय
उम बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ उम उम बिराद उम उम बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आं बेफोरबायदि जेने'बा गोदोनि जोंनि बर'फोरा जे फोथायनायजों लोगोसे ओ जोंनि आबादफोरखौदि बिदि एथ' मोजां न'आव मोननाय ओ हासार थासा सार आरि गावसिनि धोरोमनि फोथायनाय आरिनिजोंनो बिथांमोना बिदि हायोमोनबा
औ हायो औ औ हायो निसय हागोन हाथारगोन बिखौ
जों दा नोंथां होमबा बिदि फोरमायलाय फोरमायलायबाय थागोन आं उनाव ओ आसा खालामबाय
औ औ फोरमायगोन नों रोङै नों बुजियैखौ आंनाव सोंहर आं बुजियि नोंनाव सोंहरगोन बेखौ इयुनाव लोगो मोनलायफिनगोन औ औ औ नंगौ नंगौ
ओम गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे
औ गोजोननाय थाबाय दे होमबा औ औ जागोन दे औ औ औ दे जागोन दे नोंथां दे औ दे दे।